हेलौ
औ औ खोनादों।
थां।
मरनिं नोंथां मरनिं।
मा खालामदों दा?
दायो ओरैनो जिरनानै दंथ'यो।
औ। ओमफाय ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबायमोन जानायालाय। नोंथाङालाय?
आंबो नै जाखांनानै ओरैनो दंथ'यो। ओमफाय दा जेबो मावथ'आाखैबा ओ नोंथांजों ओ माखासे खोथा रायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ। सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ उम ओमफाय ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
दासानदि आङो इदिनो जि सुनाय बायदिसिना सोलोंगासिनो आरो जेनेबा आखाइनि हाबा सोलोंदों।
आ बहा?
जोंनि नै थाव माबायावहाय ओ गपुर सेन्टारावहाय। टाउनावहाय।
ओ।
औ जायगावनो।
बेसेबांसो गोजान जायो न'निफ्राय?
न'निफ्राय ओ सात आट किल'मिटारसो जायो।
औ ओमफ्राय थांलाय फैलाय माजों खालाम
थांलायखै फैलाया न'नि गारिजों खालामो नोंथाङालाय दासान्दि माबायदि खबरा हा
आंनाबो मोजाङै थायो
अ
जेनेबा जि सुनाया ओ नों जे बुंदों जि सुनाय सोलोंगासिनो ओमफ्राय जि सुनाया मा मा जि सु नो सोलोंगासिनो नोंथाङा
बिदिनो हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय जेरै ब्लाउस बिदिनो बेलेग हारिनि सारि ओ दख'ना बानायनाय गस्ला बानायनाय सस्कुुलिया गथ'फोरनि सुइजार लंपेन्ट स्कार्ट गस्ला बेफोरबायदि बानायनाय सोलोंदों आरो
औ बेसेबांसो गोबाव जाखो सोलोंनाया
सोलोंनाया सिक्स मान्थ जाबाय
गोबावानो जाबाय होमबाथ'
औ
नोंथाङा बेसेबां आवगायनाय बायदि मोनखो सोलोंनानै
सोलोंनायाथ' गोबाङानो आवगायदों रोंनायाथ' रोंबाय बिदिनो ब्लाउस सुनाय रोंबाय हिनजावफोरनि ब्लाउस सुनाय रोंबाय गुबुन हारिनि सारिनि फुरथि दहि खानाय ओमफ्रायो आ इस्कुलिया गथफोरनि गस्ला लं गस्ला स्कार्ट सुनाय सुइजार लंपेन्ट सुनाय बेफोरबायदिखौ रोंबाय आरो
औ गावनो सुनो हानाय जाबाय आरो
औ औ
औ होनबाथ' मोजाङानो जाबाय नोंथांनि थाखाय
औ मोजां जागोनखौ आसा खालामदों आरो
ओमफ्राय बेसे गोबावसो दंबावो नोंसिनि नोंसिनि दा सोलोंनाया
जोंनि सोलोंनाया दायो मास मोनब्रै मोनबासो जाबावगोन आरो
अ गोबारसिना
औ औ गोबां सोलोंनांगौ दं हा
न आरो गुबुन लोगोफोर दं
आं हारसिंल' नङा बेयावहाय गोबां लोगोफोर दं आरो साब्रै साबासो लोगोफोर दङ
जेनेबा ओमफ्राय नों बे जि सुनायखौ सोलोंखांनाय मा खालामनो सानदों?
ओ आं सानदोंमोन बे जि सुनायखौ रोंजोबबा हारसिङैनो पार्सनेल दखान गाव दखान खुलिनानैहाय गावनि लाइफआवहाय जि नांगौ बेखौ सुफुंना लानो। होननानै सान आसा खालामनानैहाय सोलोंनाय जादों जेनेबा हिनजाव मानसिफ्रा जेरावबो गोजान जायगायाव थांनो हाया नालाय बेनिखायनो खाथियावनो थानानै जायगायाव थानानै गावनि गावनि नांगौ जानाय इनकामफोरखौहाय बानायना लानो सानदोंमोन आरो
औ मोजाङानो नोंनि साननाया।
औ
ओ नोंथाङा ओमफ्राय ओ आथिखालाव जेनेबा बे जि सुनाय हाबाफोरजों ओ माबायदि दावगानायखौ नुनो मोनदों?
आथिखालावथ बेसे औ आथिखालावथ' जेनेबा बे जि सुनायफोरजोंनो ओ गोबां हिनजाव माहारिफ्रा हिनजाव माहारिफ्र नङा जेनेबा हौवा माहारिफ्राबो बेफोरबायदि जि सुनानैहाय गावनि गावनि जिउआवहाय नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा ओ इनकामफोरखौहाय लाबोनो हानानै गावनि न'खर सालायनो हानाय ओ गोहो मोनदों होननानै आं सानो हिनजावफ्राबो बिदिनो हौवाफोरनि सायाव सोनारा लासिनो गावनि नांगौ जानाय जिनिसफोरखौहाय ओ जेरै जेरै नांगौबायायदि जायो बेफोरबायदि सुफुंनानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेजोंबो ना गोबां
ओं बेफोरजोंबो गोबां रां खामायनो हायो आथिखालाव
गोबां मानसिफोरनि थाखाय बेफोरो गस्ला सुनाय ओ गाननाय जोमनाय बानायनाय बे फोरो
औ
नांगौ जायो आरो बेखौबो
थ ओ गासिबो सोरखोमोखो गासिबो जेनेबा मडेलिं जुगसो जालायबाय जाबाय नालाय गाव‌ गोसो जेरै गोसो बेफोरबाय मडेल डिजाइन खालामनानै गानो नालाय बेनिखायनो बिफोरो हाबाफोराव मोजां आरो
ओरैनो नों थाङा दा ओ बिदि सुनो होफैनो सु फेरगोना सुफेराखै?
औ गोबां सुबाय बेफोरबायदि गुबुना सुनो होफैनायफोरखौ गोबां सुखांबायमोन आरो जोङो जेनेबा जों गावनि निजे नङाबाबो जेनेबा मालिकनो होफैनायफोरखौ मालिकनो होनाय अर्डारखौफोरखौनो जों सुनानै ह रो आरो जोंथ' दा सोलोंनायसो नालाय उनफ्रावहाय जेनेबा गावनि फार्सनेल जाबा बेफोरो जोंनि इनखामाव गोलैसिगोन आरो।
जेनेबा नोंसोर खौ दा ओ सोलोंनाय समावनो गुबुना नोंसोरखौ फोरोंग्रानो सुहो फैयोबा नोंसोरखौ सुहैयो आरो
औ औ फोरोंग्राया जोंखौ सुहोयो आरो।
औ
ओं मोजाङानो
नोंथाङा
दखानफोर खुलिगोना खुलियाखै गला?
दाथ' खुलिनाय जाथवाखै दाथ खुलिनाय जाथवाखै नआवनो थानानैहाय एसे एनै सु सुगासिनो दं आरो गावनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनायफोरखौहाय न'आवनो लान न'आवनो सुनानै गाननाय जादों आरो।
दा जेनेबा
इदि बे
सुनो है नों सुना हरो आरो
औ
औ
उम नोंसोर नोंसिनि जायगायाव खाथि खा खाला ओ गिदिर ओ मार्केटफोर एबा थाउनफोर दंना गैया।
जिहेथु खाथिथाराव खाथिथारावथ' गैया। जेनेबा दुइ किल'मिटारसो गोजानावहाय मोनसे सेन्टार दङ बेफोरावहाय ओह उनफ्रावहाय जेनेबा आ सुबिदा जाबाय बायबा गावनि पारस्नेल द'खानफोर खुलिनानैहाय ओह बेफोरबायदि जि सुनाय हाबाफोरखौहाय मावनो सानदों आरो।
औ मोजाङानो नोंथांनि साननाया
औ
ओमफाय दा दिनैबो नोंथांना
हो
दाथ' नोंना क्लासा जोबाखैना ओह दिनैबो नोंथांना क्लास दं नामा
औ दंमोन
अह दिनै थांगोना थाङा
थांगोन
अह खैथासोनिफ्राय जायो नोंथांमोनना क्लासा
ओरैनो खोयथासोनिफ्रायबा जोङो बिदिनो मालाबा इगारथासोनिफ्राय मालाबानि मालाबा बिदिनो ओह नै रिंगाफ्रावबो थाङो माने सोलाबबा थाङो आरो ओरैनो फ्रि थानाय समबानो थाङो।
नोंथाङा जेनेबा ओमफ्राय दा सोरबा गस्लाफोर गानग्रा जोमग्रा सुनो होयोबा बेसेनखौ माबायदि हिसाबै लायो।
बेसेनखौहाय ओह जोङो जि जि लायै जि जेनेबा दिजाइन लायै डिजाइन बेफोरबायदि लायो आरो
औ गोबां सुनांगौ जायोबा दामा एसे मा जायो बारा जायो आरोना।
बाराय जायो औ बबा सिमपोल टाइपनिखौहाय एसे खमावहाय आरो एसे डिजाइन गोनांफोरखौहाय एसे बारायावहाय लानाय जायो आरो।
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ फोरमायनायनि थाखाय।
जागोनदे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
एह